गुड मरनिं नोंथां
ओ गुड मरनिं नोंथां
अ आङो नोंथांखौ मोनसे ओ प्रजेक्टनि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामदों नोंथाङा जुदिसो फ्रि दङब्ला‌ नोंथाङा रायज्लायनो हागोन नामा?
जागोन नोंथां रायज्लायनो हागोन
आदसा गिबियावनो आं बिदिबा जोंनि प्रज्केटखौ स्टार्ट खालामलांनोसै दा आङो नोंथांनाव ओ फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जा-जाहैदों ओ जोंनि मा मोनसे इम्परटेन ओ गोनांथार प्रजेक्टनि सायाव आं नोंथांजों राय-रायज्लायनो नागिरदों मानोना होनना बे प्रजेक्टआनो जाहैदों जोङो गोदोनिफ्राय ओ जोंनि सुबुं माहारिया बायदि बायदि आगजुजों मावबोनाय आबाद मावबोनाय गोबांथार आगजु दङ आं बेफोरनि सायाव ओ नोंथांनो एक्सप्लेन माखासे आगजुफोरखौ एक्सप्लेन खालामनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय नोंथां आदसा नोंथां जोङो उम गोबां आगजुखौ लानानै जोङो आबाद मावबोनायखौ जोङो नुबोबाय थादोंमोन जेरैहाय जोङो ओ सिगांनि समावहाय ओ जोङो आसु माइ आसु आबाद मावोमोन माइ जे जायगायावहाय जोङो आसु नै बैसागोनि बैसागो इसे सिगाङावहाय जोङो आसु माइखौ फैयोमोन बे समावहाय जोङो बे आसु आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै गोबां आगजुजों गोबां खस्थ' खालामनानै जोङो मावनो गोनां जायोमोन जेरै जोङो बेखौ नांगोलजों हालौवोमोन ओ गोदोनि दिनाव जोङो नांगोलखौनो बांसिन बाहायोमोन नालाय नोंथां जोङो नांगोलखौ ओ गिबियाव जोङो नांगोलजों एवग्रोयोमोन नांगोलजों एवखांनानै जोङो बेखौ जोङो जोंहा हाथर बुख्रुबग्रा मोनसे आ-आगजु दङमोन हाथर बुख्रुबग्रा बेखौ ओ मा होनोमोन मोनथाय नोंथां आंबो बेखौ बावबाय आं हाथर बुख्रुबग्राखौ एनिफ्राय जों हाथर बुख्रुबखांनानै ओ जेब्ला साफ्रा हाथर साफ्राया गिदिर गिदिर जायो अब्ला जों बेखौ हाथर बुख्रुबग्राजों बुख्रुबोमोन बे आइजे बे आगजुनि नामखौ आङो बावबाय उनावहाय गोसोखांफिनगोन आरो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला जों बे हाथरखौ बुख्रुबखाङो हादरखौ बुख्रुबखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे काबिनि होननाय मोनसे आगजु दङमोन दा बेखौ जोङो नुनो मोनलिया ओ खायसेनि नखराव जोङो बेखौ दासो दिनैसिमबो नुनो मोनो बे जोंनि आबाद मावनायाव गोनांथार नांनाय बेसादमोन काबिनि जाय खाबिनिजों जोङो बे हाथर ह साफ्रा बुखांनानै आं जेब्ला जोङो हालेवनाय समाव हाग्रा जायो नङा होमब्ला बे हाग्राखौ जोङो बे खाबिनिजों जोङो फारसेनिफ्राय हनानै हरथुम हरथुम दोननानै जोङो बे खाबिनिखौ बे खाबिनिजों बे जोंनि माखासे हाग्रा जानाय खौ जोङो हाल खांनायनि उनाव बेखौ हना लाबोनानै जोङो बेखौ थुबुर खालामनानै मोनसे मोनसे मोनसे थुबुर खालामनानै जोङो बेखौ सावनाय जायोमोन
औ
बेनिफ्राय बेनि उनावहाय जोङो आस आस आसमायखौ फोनाय जायोमोन बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला आसमाय जायोमोन आसमया जाखाङो आसमाया एसे गोरलै गोरलै जायो अब्ला जोङो बेखौ मा खालामोमोन
ओ आखखौ जोङो बेदा होयोमोन बेदा बेदाया बेदा होननायखौ नोंथाङा नु बिदिना नुफेराखै जोंहा बेदा होननाय मोनसे ओ माने मा होनगोन बेखौ आगजु दङमोन आबाद मावग्रा आगजु बेदा जाय बेदायानोखि जोङो नांगोल बायदि माने नांगोल बायदि हमनानै जोङो बेखौ मोसौजों होयोमोन जेरै बे बुस्ु खस्थुआ जाहैदों जोंहा खाबिनि बादि जोङो बेखौ बिदिनो पास फुट बा सय फुटसो गोलाव खालामगोन नङाबा पास फुटसो नङाबा सारि फुटसो बेखौ जोङो गोलाव खालामनानै जोङो बेयाव खाबिनि बाददि औवानि गाजोल सैनानै जोङो औ औवाखौ जोङो मोजां ों सैनानै जंफार जंफार खालामनानै बेखौ जोङो बेयाव गुदुं गुदुं गुदुं गुदुं खालामनानै ओरै लारियै दैयोमोन आरो जों खानजं बायदि ओमफ्राय बेयाव जोङो नांगोल बोरैहाय नांगोल मुथि हमग्रा बायदि खालामनानै जोङो बेखौ ओ बेदा होनाय जायोमोन बे बेदाया माा खालामोमोन माखासे माइखौ जोङो गेसें खालामोमोन आरो माखासे हाग्राखौ जोङो फोसाब नाय जायोमोन
औ
बेजों लोगोसे जोंहा बेयाव जंगाल थाफागोन जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट जोङो मोसौजों हालौनाय समाव जोंनि नांगोल जुंगाल बेदा बेबायदि जोंहा गोबांथार आगजु जोङो बाहायनायखौ जोङो गोदोनि समाव नुबोदोंमोन थिग बेबायदिनो माखासे आबाद मावनो थाखायबो माखासे आबाद मावनो थाखायबो जोङो बेफोर बेफोर आगजुखौ बाहायबोदोंमोन गुबैयै जोंनो माइ आसु आबाद मावनायाव बेफोर आगजुआ जोंनि थाखाय गोनांथार
जोन
बेसादमोन आरोखि दाबो जोङो बेफोर माखासे आगजुफोरखौ बाहायनाय जायोा जेरैहाय जोङो काबिनि खाबिनिखौ जोंनो दासिमबो नांगौ आजिखालि जोङो बे खाबिनिखौ माजों खालामोमोन नोंथाङा मिथि थिगौना नोंथाङा मिथिगौब्ला फंनैसो एक्सप्लेन खालामनो हागोन बा फोरमायनो हागोन आंनो
गामिनिखौथ' आं माद्राय मिथिनाय जाया नोंथांथिवबो आंनि नुनायाव माने गोदोनि सम माबायदि हालेवोमा बिनि बागै होननायसै आरोना जिखुनु गोदो आयदायाव बेफोरबायदि नांगोलजों हालेवनायखौ नोंथाङाबो होनखाबाय आरो बेजों लोगोसे जेब्ला हालेवखाङो अब्ला बेखौहाय मा बे जुदि दैज्लां बोथोरखौ हमनानै लायोब्ला बेफोरबायदि हाफोरखौ समान खालामनो थाखाय नाय बेफोरबायदि मै होनाय जायोमोन आरोना
मैयाखौबो जों औवानिफ्राय बाननायखौ नुनो मोनोमोन। बेफोरबायदिनि औवाखौ दाननानै मोननै खालामनानै आरो बिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि मोनसे बेखौ लाखिनो थाखाय मोनसे दालाय बायदि दोन्नाय जायो बेखौ नुनो मोनोमोन आरोना। बेफोरबायदि गेजेराव होनानैहाय बेफोरबायाददि खालामनानै बेयाव गाखोनानै मोसौनि गोदोनायाव माने आलायनानै जेनेबा मोसौ मानै लानानै गेजेरावहाय मोनसे ओ मोनसे बाथामनि माबा बानायनानै बे होननायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै औ औ औ थिग बेफोरबायदिनो जिखुनु हग बेफोरबायदि आलायनानैहाय हालेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बेजों लोगोसे मै होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना आरो बिजों लोगोसे जोङो आथिखालनि मुगायाव नायोब्ला बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो थांलिया गोबां खम जालांबाय जोङो बेफोरबायदि ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै ट्रेक्टरजोंनो समान खालाम जोबनानै गासैखौबो माने दै सोनानै बेफोरखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना आरो बेजों लोगोसे मेसें बोथोराव जोंबो नायोबा बेफोरबायदिनो ओ ओ माबा बेसर दालिफोरो थाखाय बेयाव हाखौथ' जोंनि थाखाय गोरान नांगौ बे बेफोरबायदि मेसें बोथोराव मावनो थाखाया। जाय आबादखौ जोङ मेसें बोथोर बोथार मावगोन अब्ला बियो गोरानाव गोरान हायाव जायो नङा होमबा नोंथां जै बुंनो थाङोब्ला बेवहायबो नांगोलजों हालेव होनानै नांगोलनि गेजेरजों हालेवखांनायनि उनाव बेखौहाय मै होखांनायनि उनावहाय बेखौहाय मा मोनसे हाथर बुख्रुबनायनि बागै होनदों नोंथाङा बेखौहाय मोनसे हाथुरा बायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना बेखौहाय बाहायनानै माने हाथरखौ दिख्रुबखांनायनि उनाव बेखौ हाखौ आरोबाव समान खालामनानै गुन्दै गुन्दै खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि बेसरनि बेगरफोरखौ सारनो होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे दालिफोरनि बेगरखौ जों सारनानै नुनो मोनो आरोना नाथाय बेखौ मोननैसो मोनसे खालामा बेखौ आलदा आलदा खालामखौ जों नुनो मोनो थिग बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि बेसर बेफोरनो थाखाय आलादा हायाव माने बेफोरबायदि बिगा हिसाब लानानै जुदि हाया ओ बा बिगा एबा द' बिगा दङ अब्ला माखासेयाव आलदा आलादा रानलायनानैहाय जखा लालायनानै बेखौ फोनायखौ नुनो मोनो आरोना बिनि उनावहाय खौहाय जेब्ला मारा होनो थाखाय बेखौ सिगां फुनानैहाय जमा लानानै जेब्ला न'आव लानानै थाङोब्ला मोसौफोरनि गेजेरजों बेखौ मारा होनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे जेब्ला मारा होखाङो अब्ला थिग बेफोरबायदिनो ओ बे बेसरखौहाय बे अराखौ आलदा बेनि बिलाइ एबा देन्थाफोरखौ आलदा आलादा खालामनायखौ जों नुनो मोनो अब्ला बेखौ बस्थाव सोनानै बेखौ केजि हिसाब फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेजोंनो लोगोसे जाय फालांगिफोर बेखौ बायगोन अब्ला बेखौ नोगोरफ्राव लांनानैहाय से बेफोरबायदि बिदिनो ओ बेनिफ्राय नोगोराव सोहैनानै बे बेसर बेगरनिफ्राय थाव बायदिसिना बानायनायखौ जों नुनो मोनो जायखौ जों दायो ओंख्रि संनानै जायो। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन थावफोर खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेजों लोगोसे आं बेसरनि बागै खौ होनोसै आरो ना जों बेसरनि बागै थाव खालामनानै बेजों लोगोसे नोगोर सोहोरावहाय माखासे फाननानै बेजों लोगोसे गामि ओनसोलसिम दैथाय हरफिननानै माने बेखौ मा? लांलाय लाबलायनि गेजेरजों सोलाय सोल' खालामनायनि गेजेरजोंहाय मा? बेफोरो मोनसे मानसिनि जाग्रा जामुं जानायलाय बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। बेजों लोगोसे दालिफोरखौबो बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो। दालियाखौबो बेफोरबायदि जेब्ला फोगोन मेसें बोथोराव बेफोरबायदि जानुवारि फेब्रुवारिफ्राव फोनानै मारसाल गैयैफ्रावहाय बेखौ फुनानैहाय माने गैफोरफ्राव फुनानै बेखौहाय बेफोरबायाददि खालामनाय एबा आलदा आलदा खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जायखौ जों दा ओंख्रि संनानै जायो। जायखौ माखासेखौ जोंङ नोगोर सहाव फानर आरो माखासेफ न'आव जायो आरोना।
बेफोरबायदिनो बेफार खालामै खालामनानै ज न'खर खुंनायाव माने खामानििखौजाबनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो गुबुन फारसेथिं बेलायाव नायबावोब्ला जोङो आरोबाव ओ फाथो फोनाय फाथोआखौथ' जोङो बेफोरबायदिनो एप्रिलफ्राव जों फोननायखौ नुनो मोनो एप्रिल मेफ्राव। एप्रिल मेआव फोंनानै बेखौहाय सेप्तेम्बर अक्ट'बराव दाननानै बेखौ माबा आगष्ट सेप्तेम्बरफ्राव बेखौ दाननानैहाय दै गोनां जायगाया बेखौ सखोमना दोननायखौ नुनो मोनो आरोना जेब्ला सोमनानै दोन थाङो अब्ला बेखौहाय थिग बेफोरबायदिनो जेब्ला दान मोनसे एबा नैजि दिनहालागै सोंना दोनखांनायनि उनाव गामिनि मानसिफोर लानानै बेखौ जिरनायखौ नुनो मोनो आरोना। बेखौहाय सेरखोनाफोरखौ आलदा खालाम खालामनानै बिनि बिगुरखौ आलदा खालामनानै सान्दुुंावहाय लामफैनायखौ नुनो मोनो। बिनि उनावहाय जेब्ला रानगोन अब्ला बेखौ केिजि हिसाब फानानायखौ जों मानसिफ्रा मिथियो आरोना। जेब्ला नोगोर सोहोरावहाय बेखौ लांनानै खिज हिसा फानहुनानै बेफोरबायदिनो बस्था आरि बानायनाय दुरुं बायदिसिना बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बेफोरबायदि बानायखानायनायनि उनावहाय थिग बेबायदिनो जोङो नोगोरनिफ्राय जोङो गामि ओनसोलाव लाबोफिननानै बेफोरबायदि गय सोनाय आलु सोनाय बेजों लोगोसे गोबां मग मैगं थाइगं सोनायाव जों बायनायखौ नुनो मोनो आरो मैगं थाइगंखौहाय आरो बेनि गेजेरजों दुरुं बाहायनाय दुरुं बानायनायखौबो जोङो बेफोरबायदिनो न' बानायनायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो बेरा थुमनायाव जों बानाय नुनो मोनो औ जागोन दे।
दे।